आं मा
ए नै ओरैनो जाखांनाय जिरायना दोनथ'यो नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा दसे सम दङ नामा?
औ औ दङ नोंथां दङ।
औ नोंथां आं नोंजों एसे जोंनि ओनसोलनि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ जेनेबा जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा जोंनि ओनसोला जौगानो थाखाय जोंनियाव मा मा थानांगौ। बेफोरनि सायावसो एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ सावरायजागोन नोंथा सावरायजागोन।
औ नोंथाङा मा सानो जोंनि ओनसोलाव जे जौगानांगौब्ला मा मा थानांगोन होन नानै
ओ आंनि बायदिब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहाय ओरैनो ओ गामियारि ओनसोल नालाय नोंथां जोंनो माने औ। गोबां डेभलप जानो थाखाय जोंनो गोबां नांबावगौ जेरै दा जोंनियावहाय ओ साननानै लामा सामाफ्रा मोजां नङा जेरै जोंनियावहाय ओ मिउजिक स्कुल बा गेलेग्रा स्कुल गेलेग्रा स्टेडियामफोरनि बेफोरबायदि बुस्थुआ गोबां खम आरोना। खम माने गैयाखौनो बुंस्रा जायो नोंथां औ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो गासिबोथ' फरायनानै जोंनिया साख्रि लाजोबनो थांखिया गासिबनाबो एखे जाजोबा नालाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो सोरनियाबा ओरैनो गेलेनानै ओ गेलेनायनि थांखि थायो। सोरनियाबा साननानै ला देंखोगिरि बा मोसागिरि जानायनि थांखि थायो।
नोंगौ नोंथां।
जेरै दा ओ गेलेनायनि होनना बुङोब्ला जोंनियावहाय मोनसे मोजां गेलेग्रा स्कुल बा स्टेडियाम गैया जोंनियावहाय।
औ।
जायनि जाहोनाव जोंनिया माने ओ मोजां गेलेनो गोरों बा रोंगौथि गोनांब्ला बो जोंनिया दावगालांनो हानो नागिरा
नंगौ नोंथां।
जोङो मोनसे ओ बुंनो थाङोब्ला सोरबा मोनसे बिदि सोलोंनो गोसोब्ला माने जोङो गोबां गोजान जायगायावहाय थांनानै माने जोङो सोलोंहैनो गोनां जायो आरोना। जेरै नैबे बेबायदियावनो माने जोंनि माखासे रोंनाय ओ रोंगौथि गोनां ओंखारनायफ्राबो माने बेयावहाय जोंना बाहागो लानो हानाय जाया बा थांनो हानाय जाया। आरो जोंनियावहाय ओ मिउजिक स्कुल बा मेथाइ खननायनि स्कुलफोर गैया, मोसानायनि स्कुलफोर गैया, नैबेफोरावबो जोंहा गोबाङानो दा सोरबा बायदिया मेथाइ खननो रोजाबनो मोजां मोनो। बिदिनो मोसानायखौ मोजां मोनो नैबेफोरबो माने जोंनियावहाय स्कुल एकाडेमिफोर गैया आरोना नोंथां।
औ नोंथां आरो आंबो बेखौनो सानो जेनेबा गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोंनि गामियारि जायगायावथ' बांसिनानो बांद्राय जेनेबा रांखान्थि बेलायाव बांद्राय मोजां नङा
औ औ नंगौ नोंथां।
थ' गोजान जायगायाव थांनोबो रां गैयिनि खार'नाव मान ओ जायहा रोंगौथि गोनां बिसोरबो थांनो हाया। आं बेखौ सानो आरो औ थ' नोंथां जोंनि ओनसो लाव बिदि जुदि स्टेडियामफोर थायो स्कु ओ गेलेनायनि थाखाय मोसानाय, गान खननाय बेफोरनि थाखाय थायोबा स्कुलफोर थायोबा मोजां जागौ आंबो बेखौनो सानगासि नो दंमोन नोंथां।
औ औ आरो जोंनियावथ' दा ओ लामा सामानि हालोदफ्राबो गोबां गाज्रि जाना दं नङा होमबा नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव जोंहा हान्था मेला हान्थि नाय बा माबा मोनसे बेफार बेफार फालांगि मावनाय नैबेफोरबो माने जोंनिया गोबांनो ओ दावगालांनो सानब्लाबो दावगालांनो हाया जानानै थायो आरो नोंथां
औ नंगौ
ओ साननानै ला माने जोंनियाव माबा मोनसे मैगं थाइगंफोर गायोब्लाबो बा माबा मोनसे जिब जुनारफोर फिसियोब्लाबो जोंनियाव लामा गाज्रिनि थाखायनो बै बेफारिफ्रा माने फैनो हाया आरोना फैनो बायो माने नोंथां औ जायनि थाखाय माने जोंनिया ओ बेफोरावबो बेफार फालांगि मावनायफ्राव माने जौगालांनो हायाखै दासिमबो
औ
मोजाङै जोङो दावगालांनो हायाखै
औ
आरो जोंनियाव नोंथां मोनसे आरो जोबोद गोनांथि दङ मानो होनना बुङोबा जोंनिया बे मेडिकेल बा हस्पिटेल देहाफाम फाहामसालि नैबेबो माने जोंनियाव गैया आरो ना गिदिर गिदिर गैया
औ
सापस जोङो जेनेबा ओ सोरबा गोब्राब लोमजाबाथारदोंब्लाबो माने जोङो बहुत गोजान गोजानाव थांनानै जोङो थाम ब्रै घन्टा लामानि जोङो गारि लानानै थांनांगौ गोनां जायो।
नंगौ नोंथां।
जायनि थाखाय माने जोंनिया गोबाङानो। गोब्राब लोमजादोंबा माने बिसिम सहैजासिमावहाय माने। बे बुहुमखौ बा जिउखौ सोलेरखौ नागारनानै थांनो गोनां जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जोंनियाव माने नैबेफोरो जोबोर गोनां जानानै दं दायो।
औ। दा बेनो आं बेखौनो सानदों जोंनि जायगायाव जेनेबा मोजां हस्पिटालफोर थायोबा। मोजां जागौ मानो होनबा। गासिबो गोजानाव थांनानै गावखौ फाहामथाय लानाया। गोरलै नङा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो गावनि जिउखौ खोमानांगौ जायो आरो।
जायो नोंथां जायो।
औ आरो नोंथाङा मा सानबावो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव आरो मा थाबावनांगौ।
जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां। फरायसालिफ्राबो मोजां जानांगौ माने होनना बुङोब्ला जोंना हाइ इडुकेसननि जेनेबा फोरोंगिरिफोर जोंनियाव थानाय जाया। मोजां मोजां कलेज माने जोंनि ओनसोलाव गैया दासिमबो।
औ।
जायनि थाखाय जोङो माने न'खर गारनानै गुबुनावहाय रुम भाराफोर लानानै जोङो फरायहैनो गोनां जायो।
नंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनाव माने जोंनियाथ'। मिडिल क्लासनि न'खरनि नालाय। जोंनिया माने गोजानावहाय जोङो मोजां - मोजां फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव जोङो फरायहैनो हाहैनाय जाया।
औ।
रांखान्थियारियावहाय जोंनिया माने। उनाव जानानै दं नालाय नोंथां दासिमबो दावगानो हायाखै बारा। नैबेफोराव माने जोङो गोजान जायगायावहायबो बांद्राय फरायहैनाय जाया।
औ।
रांनि आंखालाव बा माबा मोनसेनि आंखालावहाय।
औ आरो फरायसाफोराबो गावसोर फरायनो गोसो जाबाबो थांनानै फरायहैनो हाया। रांखान्थिनि थाखायनो।
मोजां माने प्राइभेट। फरायसालि बा माबाफोर गैया जोंनियाव कलेजफोर गैया। जौमा फरायसालिफोर गैया।
औ।
आरो। आं सानो माने जोंनि ओनसोलावहायबो माखासे बैफोरबायदि। एग्रिकालसार जेरैना आबाद मावनायनि जा बोथोर सफैयो नै बेफोरबो माने जोंनि ओनसोलाव लाबोनांसिगौ। मानो होनना बुङोबा जोंनि ओनसोलाव बेफोर गैया माने। गोदान- गोदान आइडियाजों बा गोदान - गोदान आदब खायदाजों माने आबादफोरखौ मावनाय हाय दैया माने बांसिन जाहोनोबा देरहोनो हानाय बायदि जायो
नंगौ नोंथां
औ जोंनियाव मानो साना जोंथ' माइल'सो गायनाय जायो नालाय नोंथां ओ गोदान - गोदान आदब खायदाफोर फैयोबा माने जोङो माखासे माइ गायखांनायनि उनावहाय जोङो माने मा आबाद मावनांगौ मा खालामनांगौ नै बेफोरनि सायाव बो जोङो माखासे रोंनायखौ जों मोनलांनो हागौमोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ
दाथ' जोङो गोदो - गोदायनि आदबजोंनो सोलिगासिनो दङ
औ- औ नोंथां औ
जुगाथ' गोबां दावगाबाय बुंजायो थ एग्रिकालसारनि सोलोंथाइ होनो हाबाथ' मोजांमोन मानो होनबा जोंथ' माइ गायनायनि उनावहाय माइखौ हाखांनानै दुब्लिखौ जों ओरैनो लांदाङैसो दोनो
नंगौबो नोंथां
गुबुन जायगायावथ' गासिबो मानसिफोर फोरानो बिसोरो गावसिनि जिउ खांनाय राहा हिसाबै आबादखौनो हमनानै लागासिनो दं बिसोरो गोदान आदबजों खामानि मावो बिसोर माब्लाबाबो गावसिोरनि हाखौ जेनेबा लांदां खालामनानैनो दोना माइनि उनाव आरोबाव आलदा आबाद मावो दा जोंनि जायगायावबो बेबायदि जानांसिगौमोन आंबो बेखौनो सानो मानो होनबा जोंनि ओनसो सोलाव मोनसे आबाद मावगोन बेनि उनाव बे आबादनि फिथाइखौ मोनखांबानो बे खामानिया जोब्बाय बिदि होननानै सानो आरो
औ नोंथां औ
खायनो रांखान्थियावबो एसे जों गाहायावनो दङ बुंजायो जों बेफोरखौ माने ओम फालांगि जेनेब बा बिजनेस हिसाबै मावनो रोङाखै आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ बेफोरबायदि गैयैनि थाखायनो माने जोंनि ओ माखासे लाइमोनफोर बा सोरबा फरायनो नागारनायफ्राबो माने ओ गुबुनाव थांनानै जोङो रां खामायहैनो गोनां जायो गोबां खस्थ' सहायनानै माने जाहाथे नै नैबेफोर ब्ला माने जोंनिया ओ न'आवनो थानानै बा आबाद मावनानै बा माबा मोनसे बेफार फालांगि मावनानैब्लाबो जोङो जानो हायोमोन नाथाय जोङो माखासे जे सुबिदा गैयिनि थाखाय बा ओनसोलनि लामा सामा बा बेफोरो मोजां नङैनि थाखाय जोङो ओ गुबुनाव थानानै ओ गुबुननि सिङाव थानानै जों रायजा होनजाब्लाबो जोङो रां खामायहैनो गोनां जायो
नोंगौ नोंथां
नोंगौ ओ जोंनियाव दा माखासेयाथ' जाबाय नाथाय माखासेया दासिमबो जोंनियाव नांगौआ माने सुफुंजोबाखै आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंनियाव ओ जिब जुनार फिसिनायनिबो गोबां आइडिया आदब खायदाफोर थायो नै बेफोरबो माने जोंनियाव दासिमबो ओ डेभेलप जाफैयाखै फोरोंग्रा मोजां फोरोंग्राफोर जोंनियाव दासिमबो फैनाय जायाखै
नोंगौ नोंथां।
बेफोरनि आइडियाखौबोथ' जोंना साननानै ला माखासे फोरोंग्राफोर थायो नालाय नोंथां नै बेफोरबो माने जोंनि ओनसोलाव दासिमबो फैनाय जायाखै आरो।
नंगौ नोंथां।
औ
आं दा बेखौनो सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय जोंनाथ' समाबो जाबाय नै
औ नोंथां जाबाय।
आंथ' गोजोननाय थाबाय दे
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। दे औ